अ गोजोन बेलासि नोंथां अ आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर'नि आसार खान्थिनि बागै बागै रालायनोहाय हरनाय जादोंमोन। रायज्लायनो हागोन ना अ अ। जोंनि बर'नि आसार खान्थि होननानै बुङोब्ला जोंनि समाजाव सोलिनाय माखासे जेरै हाबा हुखा मा मा मावो जोङो मा मा खालामो जोंनि बर' समाजावहाय जेनेबा बे बेफोरनि बागै आं खोन्थानो सानदों जोंनि बर' समाजावहाय मा मा आसार खान्थि सोलियो होननानै बुङोब्ला जोंनियावहाय जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम जेरै गथ' जोनोम जानायनिफ्राय गथ' जोनोम जानायखौ लाजेननायनिफ्राय जेब्ला गथ'आ जोनोम जाजेनो अब्ला जोंनियाहाय बेखौ न'आव न'फोरावहाय फुजा होनाय जायो बे बिनि बिनि नामै सिगाङावहाय दाउला दाउ हाथारनाय जायोमोन आरो जोंनि बाथौ धोरोम नियावहाय गोदोनिहाय दानियाथ' आलादा आलादा जाबाय बेनि उनाव जोङो औ गथ'नि उथुमै हानायखौ जोङो गोदोहाय टिउबवेल औवानि बेजों हायोमोन आरो बेनि उनाव गथ'फोरखौ जेब्ला से बोसोरसो जायो अब्ला आ जोङोहाय दैसार नाय होनो जाय जाय बुरिफोरा बे गथ' जोनोम जानायाव खस्थ' जादों बेफोरखौहाय बिसिनो जानाय-लोंनाय जाहोनाय जायोमोन आरो ओंखाम ओंख्रि ना बेदर बेबायदिखौ जोङो दै सारनाय होननानै बुङोमोन बेनिफ्राय जोंनियाहाय जोनोम ओमफ्राय हाबा हाबायाव बेफोरखौ गोलैयो-गोलैयो आरो।
औ
जोनोमनि उनाव जोङो हाबा जायो हाबानि उनाव हाबानि उनाव जेनेबा मानसिया जेब्ला थैनाय थैयो अब्ला हाबा ओमफ्राय थैनाय थैनायावबो जोङो माखासे नेमखान्थिबाहायोना बेफोर जाबाय सारादु जेनेबा जेब्ला मानसिया थैयो अब्ला बेखौ जोङो गारैनाय जायो जेनेबा खायफाबा सावो खायफाबा फबो बेनि उनाव जेब्ला बे सावनायाव स्नि दान ओ स्नि ओ स्निनि सरि ओ स्निनि सान थानायनि उनाव सोरबा जि साननि उनावहाय जोङो ओ सारादु होयो बे सारादु होननायाबो जोंनि बर' समाजनि मोनसे नेम नेम आरो बेखौहाय जोङो सिगाङाव ओनसोल गामिफोरावहाय फालिनाय जायोमोन बेखौहाय बेवहाय जोङो खायफाबा ओंखाम-ओंख्रि जाहोयो खायसेबा ओरैनो जौ साहा मुरि जेरै खेसरि बायदि होनानै जाहोनाय जायो आरो बेफोरावहाय जोङो माखासे जानाय लोंनाय बेहाय नेम दङ नारजि अरगारनाय बेहाय ओ नारजि ओंख्रि खो बे नारजिखौ एसे होनाय जायो आरो जेननो ओंखाम ओंख्रि जानायनि अनगायैबो नारजिफोर होनाय जायो बेहाय ओ नार्जि अरगानाय होननो माने गोथैफोरनि नामै बेहाय होनाय जायो आरोना
औ
बेहाय जोङो माखासे नेमफोर बाहायो जेरै-बेहाय बे गोथै थैनायनि फटकआव माखासे फुजाफोर होनाय जायो जेरै गानग्रा जोमग्रा बायदिसिना बावनाय जायो आरो जेरै फैसाफोर बावनाय जायो बे फैसा बांवनायखौ जेनेबा खुस्राखौहाय जोङो सारनानै होनाय जायो माने बे गोथैनि जिउमाया सान्ति जाथों होननानैहाय माइरंजों लोगोसे सारनाय जायो आरो माखासे बे दान होनायफोरखौ खायफा गैयैफोर सुबुंफोरनोहाय जोङो राननानै हरो ओमफ्राय खायफाफोरखौ जिनिसफोरखौहाय रायजोआवनो दोनो आरो बेबो मोनसे जोंनि नेमखान्थि बेनि अनगायै जोंनियाव हाबा हाबाबो दङना बे हाबायावबो जोंनियाव माखा खासे मोनद' खान्थिजों जोङो हाबाखौ फालिनाय जायो बेफोरनो जाबाय सोंनानै लायनाय दोनखारनाय ओ खारस अ खारसननाय हाबा ओमफ्राय गोसथोलायनाय हाबा दंखा हाबनाय हाबा गोरजिया लाखिनाय हाबा बेफोर हाबाफोरखौ जोङो फालियोमोन आरो बे ओ जायोमोन आरो माने बेफोर हाबा होनायफोराव जोङो हाथासुनि हाबा हाथा खुनाय हाबाजों होयोमोन बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो माखासे बाद खान्थि आसार खान्थियाव माखासे मानसिफोराहाय माबा फुहुल दाय दसाफोर मावोब्ला बेफोरखौ माखासे जोंनि समाजावहाय माखासे साजा होनायनि नेमफोर दंमोन आरो मिनथिबाय जेनेबा खौलोबोद दाउखि बाद बिदि होननाय बिदि माखासे बादफोरनि गेजेरजों सों साथ जाहोयोमोन जेनेबा सोरबा मानसियाहाय मोसौफोरखौ दानोब्ला सोरबा मानसिखौहाय बुयोब्ला साजा होयोब्ला बेफोरनि गेजेर आरो सोरबाबा मा मा होनोमोन मा होनोमोनलायो? मोसौ बेदरफोर जायोब्ला बिदिनो सोरजोंबाफोर बिदि गाज्रि सोमोन्दो बिदि जायोब्ला बेफोर बादनि गेजेरजों बे मानसिखौहाय साजा होनाय जायोमोन आरो। जोंनि आसार खान्थियावहाय बर' समाजनि आसार खान्थियाव बेफोरो दङ आरोना बेनि अनगायैबो जोंनिया माखासेया दंबावो दोहोरोम फा दोहोरोमफोर दोहोरोमाव दङ जेरै दोहोरोमफोरनि गेजेराव माखासे फुजाफोरबो होनाय जायो जोंनि बर'नि बाथौ धोरोमनियाहाय ओ सालामि होनाय होनो बेखौ फुजा होयो‌ ओमफाय बे फुजा होनाया जोंनियाहाय बैसाग मासाव होयो बेनिफ्राय ओंखाम गोरलै जानाय समाव होयो जेरै माग मासफोरावहाय बेफोरखौ होनाय जायो फुल सालामि हाफ सालामि बिदि होयो आरो‌ बिनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो जेरै रायजोयैनो होनाय फुजाफोराव जेरै खेराइ फुजा गारजा फुजा दंङ। लोखि फुजा दं कार्ति गासा फुजा बेफोर फा फोरखौ फालिनाय जायो। ओ खेराइखौहाय जोंङो न'आवबो न'खरैबो फालियो ओमफाय गामि फोरावबो फालियो आरो बेफोरो स जोंनि आसार खान्थि आरो मोनसे। अ ओमफाय बेनि अनगायैबो दंबावो जोंनियावहाय गोबां आसार खान्थिफोर दं आरोना। ओ बेफोरखौ फालिनाय जायो आरो आं जा जे खोन्थादों बेफोरहाय बेनि अनगायैबो जोंनियाव बोथोर आसार खान्थियाव दंबावो जेरै बोथोर। बे जाबाय दोहोरोमनि फोरबो आरो बोथोरनि फोरबो दंबावो। माखासेया जाहैबाय बोथोराव फोरबोआ जायो आबादजों लोब्बा थानाय माखासे फोरफोर जेरै बैसागु ओमफाय दमासि खाथि गासा आमथिसुवा बेफोरा जाहैबाय जोंनि बोथोरजों लोब्बा थानाय माखासे फोरबो बेखौबो जोंङो। बर' सुबुंफोरा जेनेबा बर' समाजावहाय जोंनि आसार खान्थिजों लोब्बा लाखि ना बेफोरखौबोखौबो फालियो आरो सिगाङावबो फालियोमोन आरो दाबो जों बे आसार खान्थिफोरखौहाय फालिनायखौ जोङो दासिमबो नुनो थांङो नोंथांङा जों माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ आंङो दा नोंथांनिसिम ओ जोंनि बर' आइजोफोरा माबोरैहाय समान समान हौवाफोरजोंहाय ओ जिउ खांनायावहाय मदद खालामबोदों बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। दा ओ बर' आइजोफोरखौ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' आइजोफोरा गासैयावबो जेना नंङा होमबा गासैयावबो जोंनि बर' आइजो फोरा आखा फाखा जेरैहाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरखौ गाहाय बर' आइजोफोरनि गाहाय खामानि होननानै बुंङोब्ला मा ओ बर' आइजोफोरा मा गिबियावनो सिगांहाय मा खालामोमोन। ओ गावनि न'खरखौ फोथांनाया लाखिनायाव हौवा फोरजों समान समान मा खालामोन दाउ अमा बोरमा बेफोरखौहाय फियोमोन आरो दा बे दाउ अमा बोरमा फि नानैनो बियो मा गावनि न'खरखौ गथ' गथायखौ फोरोंनायाव बियो मा मदद खालामोमोन जेरैहाय जोंङो अमा मासे फिनांगौब्लाथ' जों अमाखौ फिनोबा जोबोद जोङो खस्थ' जायो नङा होमबा? दा अमा खौ फिनोब्ला जोंनो मा नांगोन गुन्दै नांगोन बे गुन्दैया जोङो माइनिफ्राय मोनो माइखौ सौहैयोब्ला जोंना ओ बे माइ गाब गुन्दै जायो बेखौहाय जोङो अमानो होनांगौ जायो दा अमाया अमानो जोङो खालि गुन्दैल' होआ बेजों लोगोसे जोंनो मा नांगोन थास' हाग्रा नांगोन बे थास'खौ जोङो हानानै मा खालामबावनां गोन आरोबाव ओ रुनानैबो लानांगोन दा थास'खौ जोङो रुनानै लानानैसो बैखौ गुन्दैजों जोङो अमानो लगायना होनांगोन नङा होमबा आरोबाव जेनेब बा बर' आइजोफोरा जेरैहाय जौ संनायनि मोनसे अफ्रि थायो बे अफ्रिखौबो होयो आरो खायफा खायफ बा बेबायदि। बेबायदि गोबां खस्थ' खालामनानै मा खालामोमोन बर' आइजोफोरा अमा फियोमोन दाउफोर खौबो गोबां फियोमोन आरो बाव मा बोरमाफोरबो फियोमोन आरो दा खायफा खायफा जे जायफोरानाखि बायनो हाया रांखान्थिनि आंखाल ओ बेफोरबायदि सुबुंफोरा मा ओ जाया धोनिफोर बा बेबायदि गोनां गेदेर बिसोरो मा खालामोमोन ओ बोरमाफोर बा अमाफोरखौ खौ बायनानै हरोमोन आरो बिसोरनिफ्राय बियो ओ जायफोर गोरिब थाखोनि न खर बिसोरो मा आदि लायोमोन आरो माने समान समान आरो बे बादि आदि लालायलायोन थेवब्लाबो बियो मा खालामगोन अब्लाबो बेयो मा हौवाफोरजों समान समानै बे मा खालामगोन न'खरखौ फेथांनो थाखाय बियो ओ दाउ अमा बोरमाखौहाय फिथारगोन आरो।
अ औ।
दा बे दाउ अमा बोरमा फिनायल' नङा आइजोफोरा आरोबाव मा ओ बेबायदिनो ओ दानाय लुनायावबो आखा फाखा जेना नङा होमा दा आइजो माहारिया मा जि दानाय लुनायावबो आखा फाखा दा जि दानानैबो बिसोरो न'खरखौ ओ फोथाङोमोन जेरैहाय गामसा दायो आरोबाव मा जायो होनबा दख'ना दायो गामसा दख ख'ना आरो जोमग्रा फालि बेफोरखौबो दायो नङा होमबा दा ओ दानि जुगावथ' ओ गोबां दा दख'ना दानायफोरा ओ गोबां बेसेन गोसा जालांबाय नङा होमबा बर' आइजोफोरनि आखाइजों दानाया। दा ओ दख'ना दानायावथ' दा जोङो ओ गोबां मेसिनफोरजोंबो दायो उइभिंफोरावहाय दा बेनिफ्राय जोंनि ओ बे फोर जिनिफ्राय जोंनि बर' आइजोनि आखाइजों दांनाय बि लिरनाय दानाय दख'नाया मा साबसिन जायो आ‌रोना। दा जोंनि द बर' आइजोनि दख'ना दानायखौ मा गानदों गानदोंलाय लायो आरो दा गुबुन हारिफोराबो मेलला दायो दा बिसोरो मिसिनजों दायो। बिसनि दख'नाफोरा मा जायो ओ दसेनो ओ रं खारगोन बा गो ओ नां गोब्बाबो जागोन बेबायदि आरो दा जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां ओ दांनाय बिलिरनाय दायो आरो आगरफोराबो गोबां बर'नि आगरफोर दङ जेरै हाजो आगर फारौ मेगन आगर दावराइ मोख्रेब आगर ओ आगर गुबै बेफोरबायदिनि दख ख'ना दायोमोन आरो दा ओ बर' आइजोफोरा दा दख'नाखौ दानो थाखायबो मा खालामो ओ खायफा खायफा आरो बबेयावबो मा ओ न'आवहाय बायनो हायाब्ला खुन्दुंफोरखौ बायनो हायाब्ला मा गुबुननिखौ लाबोनानै मा दाफैयो आदि दाफैयो आरो। खावसे खावसे दा बेफोरखौ फाननानैबो जोङो दख'नाफोरखौ फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो। बे रांजों जोङो आरो न'खरनि नांगौफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो नङा होमबा नोंथां दा दख'ना दानायावबोथ' ओ गोबां खस्थ' जायो। ओ सिगाङाव जिखौ जोङो सोंनानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा? जि सोंखांनानै आरोबाव बेखौहाय दङ ओ गोबांथार ओ खस्थ' आरोखि बेदि सिखौ सोंनाय दानाय ओ जिनि दख'ना गांसे दिहुननांगौ मा गोबांहाय खस्थ' मोनो आरो बर' आइजोफोरा। आरोबाव मा होनोमोनलाय बेल' नङा दख'ना दानायल' नङा जोंनि बर' आइजोफोरा मा एम्फौबो फिसियो नङा होमबा?
उम उम।
जोंनि बर' आइजोफोरा एम्फौबो फियो एम्फौ फिनानैबो गोबां ओ मा होनो मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो दा एम्फौआ मानिफाय जायो होमबा ओ मोनसे सिख्रि थायो बे सिख्रिया मा जायो न'नि सिख्रि बा बेबायदि बेयो बिदै दैयो आरो। बे बिनि बिदैखौहाय लानानै मा खालामगोन ओ बिनिफ्रायसो मा जागोन बेयो एम्फौ जालांगोन आरो दा एम्फौ जानानै बेयो मा जागोन एम्फौ ओ बेयो मोनसे इन्दि बिलाइखौ जायो एम्फौवा एम्फौनोहाय इन्दि बिलाइ होयो आरो खायफा खायफा इन्दिखौ मोनथाराबोरा माखासे दंफां बिलाइ जेरै गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौबो होनायखौ नुनो थाङो आरो दा बांसिन इन्दि बिलाइखौ होयोब्ला मा एम्फौआ मोजाङै गब्ल'यो आरो दा नों दस्रा बिलाइफोर खौ होयोब्ला मा एम्फौआ बारा मोजां जाया आरो। दा ओ इन्दि बिलाइखौबो बबेबा बआबा जायगायाव मोननो थाङा एफा एनैल' थायो इन्दि खानानै लायनांगोन दा इन्दिखौबो ओ एम्फौनि थाखाय जानो होनांगोन दा एम्फौनिफ्राय जोङो एम्फौखौबो फाननानै मोनगोन आरो मा एम्फौआ लासै लासै मा देरलांनानै मा बेयो ओ फिथोब थोबगोन आरो ना बे फिथोब थोबनानै मा ओ बेयो मोनसे बेखौहाय जोङो एम फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ जिरनानै बेखौ मा जोङो एम्फौखौबो फाननो हागोन आरो दा एम्फौखौ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो। आरो एम्फौजों लोगोसे जोङो मा खालामो बे फिथोबखौबो जोङो फानगोन आरो दाथ' एम्फौनि फिथोबा मा जोबोद बेसेन गोसा जाबाय नङा होम बा दा ओ जोंहा बे इन्दि बे एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो जों मा खालामो इन्दि खुन्दुंखौ दिरुनो आरो गोदो गोदाय बर' आइजोफोराथ' आरो मा इन्दि खुन्दुं लुनायाव जोबोद आखा फाखामोन। दा बे इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जोङो गोबां ओ इन्दिनि गस्ला ओ दख'ना बेफोरबो बेफोरबायदिबो जोङो दा बानायनाय नुनो थांसै आरो दा
औ।
बेफोरो इन्दिनि ओ गस्लाफोरा जोबोद बेसेन गोसा आरो इन्दि खुन्दुङा। दा बेफोर बायदिजोंबो गोबां बर' आइजोफोरा ओ रां खामायबोदों। बेफोराव जोंनि बर' आइजोफोरनि बिहोमाखौ जोङो गोबांथार होननानै बुंनो हागोन नङा होमबा नोंथां।